खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
नोंथाङा माबायदि दं आं मोजाङैनो दोङ।
औ आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि नोंथां। ओ नोंथाङा आंखो आंनो फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा एसे फोरमनो हागोन नामा नों
औ नोंथां आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो एसे बैसागुनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां।
औ। बैसागु होनबोलाथ जोङो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो। जेरै मानसि बैस सागु आरो मोसौ बैसागु। गिबि खेबावनो जोङो मोसौ खौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो जेरै। मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनोबा जोङो बे। अखानायै जोङो फुङाव उथिबाय उथि नानै एसे साखोन सिखोन जाना नै। ओ मोसौ हैग्रा ए मोसौनि मालिगा मोसौखौ थुखैनो थाखाय थियारि खामो आरो बेयाव जोंनो ओ ओब पानिलाव, हालदै, फान्थाव आरो दिग्लिलिथि पात इदि नांगौ जायो आरो जोंनो आरो बेखौ जोङो औवानि फिसा फिसा खाथि जिरनानै जोङो बे लाव, पानिलाव, हालदै, फान्थावखौ जोङो फिसा फिसा खानानै माला सुयो आरो बेखौ माला सुखांनायनि हुनाव जोङो मोसौनो गानहोयो। आरो जों मोसौ गुलियावबो खाना दोन्नाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जों मोसौखौ फुख्रि एबा दैमायाव थुखैनो लाना थाङो आरो बेनि उनाव जोङो मोस मोसौखौ थुखिखांनानै बै दिनखालि जोङो मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयो आरो जोङो। बेलेग दिनावथ' जोङो मोसौखौ दोनदाल होनानै गांसो जा होनाय जायो फोथाराव आरो बिदिनखालि जों मोसौखौ हेंगारना होयो आरो उदाङै आरो मोनायाव जोङो मोसौखौ जेब्ला फानो ओम लाम फोथारनिफ्राय जोङो जे मोसौखौ खानो लाबो अब्ला मोसौनो जो गोदान ओ रसा एबा ओ रसा दोनदाला बेखौ जोङो गोदान गानहोनाय जायो आरो मोसौनो। आरो दुंङा दुंङा स सारना होनाय जायो आरो औ आरो बेनि उनाव जोङो बेनि अखानायै जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो आरो। बैखालि जोङो मो बैसागुनि एक थारिखखालि जोङो बायदिसिना गोखै गोखा मैगं बिलाइ खांथिंनानै जायो आरो जेरै फुंखा बिलाइ, थालिर फस्ला, दिंखिया बायदि बायदि रोखोमनि जोङो खांथिंनानै जायो आरो एकस' एकथा। बेखौ जोङो जे खोनानो मोन दों जे गोदोनि आबै आबौआ बुंदोंमोन आरो बेखौ जायोबा जोङो देहानि गासिबो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै मिथिना मोनदो आरो आरो बेनि उन खालि जोङो मोसानो थाखाय बैसागु मोसा जाहैैनाय जायो आरो जोङो। जेरै ओ मोसायो जों ज' ज' आबै आबौ आदा आब' फंबाय बिनानाव ज' ज' मोसाहैयो आरो जोङो।
औ औ
जों मागि हैयो मागि हैैयो बुंजायो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बायसा बैसागु फालियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां ओ जोंनिखैबो ओहोम गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ जोंना फालिनाय जायो
औ नंगौ।
सौ बैसागु फालिनायनि सानसे सिगांनो जोंनि ओ गामिनि सुबुंफोरा जोबोर हांखुर जानानै थायो मानोना ओ बोसोराव बे जा बैसागु रंजानाय फोरबो बेयो खेबसेल' फैयो नालाय बेनिखायनो ओ गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जोंनिया मुखुब जानानै थायो आरो बे बैसागोखौ नेनानै ओ बेनिखायनो ओ बेलास से जोङो बयबो लोगोफोर ओ गथ' गथायफोर गथाय बा सिख सेंग्राफोरा लाइमोनफोरा लोगो नांनानै जोंनिया ओ जे जायगायाव ओ जोंनिया थाराय बिफां दोङो आरो बे जायगायाव जमा जमायै थांनानै बे थाराय बिफांखौ लाना फैनाय जायो आरो जावनानै। ओ बेनि उनाव जोंनियाबो नोंथांमोननि बायदिनो थाराय, फान्थाव, हालदै आरो फानिलाव, दिग्लिलिथि बिलाइ बेफोरबायदिनो ओ गासैबो जा ओ बेफोरबायदिनो गासैखौबो हाना लानानै गंसे आरंआव थुनाय जायो आरो ओम फिसा फिसा हानानै गंसे आरंआव थुनाय जायो बेनि उनाव बे आरं थुना लानायखौ ओ माला खालामनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो आरो। मोसौनो गानहोखांनानै जोङो ओ गलियावबो आलायना दोनो बि-बिनिफ्राय ओ मोसौनोबो गानहोनायजों लोगोसे गलिआवबो दोननाय जायो आरो इनिफाय जोङो मोसौ खौ ओ दैमा बा फुख्रि फारसे जों होना लांनाय जायो। बिनिफाय जा मोसौनो खानाय बेरायदो दोनदाल जरसा होनो जों जायखौ बेखौ जोङो ओ दैमा फाराव बा फुख्रि फाराव जोङो बाउनाय जायो आरो। बिनिफ्राय बाउनानै जो जोङो ओ बै सानखालि मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै ओ बिखौ हेंगारना होनाय जायो। बिनिफाय बै थुखैनाय समावनो मानसियाबो दुगैफानानै न फारसे फैफिननाय जायो आरो। ओ अ बिनिफाय ओ मोसौखौ जोङो थुखैखांनानै जोङो दोनदाल ओ जेब्ला हेंगारना फैगोन बेनि उनाव नआव फैनानै ओ गोबां ओ जोंनिया खामानि थाबावो बेलासे। आरोबाव बेलासे स माव जोंङो लामायाव ओ थुफा होनाय जायो आरो ओ बेफोरबादिनो सुगोनां बिफां सुगोनां बिफांजों जोंङो जिगाब बुन था खानानै लामायाव खुगा फोरनाय जायो आरो जेनेबा ओ मोसौ बेमार आजार बेफोरदि जेबो ओ खोमसि ओ नुनो मोनि गोहो जेबो ओ खहा जाया बेफोरबायदिनि थाखाय आरो बेखौ फालिनाय जायो जोंनिया। ओ बिनि उनाव जोंनिया ओ मानसिनि जा बैसागु बेखौबो गोबां रंजा बाजा जोंनिफाय सिगांनिफायनो गोदोनिफायनो फालिबोगासिनो ओ दासिमबो जोंनि गामियाव ओ बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय गासैबो ज जयैनो ओंखारनानै सेरजा सिफुं लानानै ओ गामि गामि मागिनो थाङो आरो ओमफाय ओ नोंथांमोननिखि बेफोरबायदि जा रंजानाय बैसागु फोरबो बेखौ मोसानाय सानखालि माबायदि गाजा गोमजायै फोर ओ बेखौ खुंफुंलाङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
दा जोङो गिबि खेबावनो बैसागु मोसानो थांनायनि सिगां जोङो गिबियावनो जोङो आफा इसोरनाव जे गावबा गावनि गामियाव थायो आरो जे थान मोनसे बेयाव मन मन्दिराव गावनि मन्दिराव बेयाव जोङो आलारि बाथि लगायनानै आफा इसोरनाव जोङो बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बारग'लांथों होनना बोर बिनो थाङो आरो आरो बेनि उनाव जोङो गोदोर गोदोरनाव जों गोदोर गोदोरनाव जोङो मान लायो गोदोरा जों उन्दैखौ सिबियो बोर लालाय लायनानै जोङो ज' ज'यै खाम सिफुं सेरजा जथा बिदि लानानै जोङो ज' ज' मोसानो ओंखारलाङो आरो। आरो बेयाव आइजोफोरनि गाननाय जियानो जादों जे बर'नि दख'ना दख'ना गोमो आरो फास्रा आर'नाइ गोजजा आरो ब्लाउस गोजजा आरो हौवासाफोरना जादों ओ गामसा गोथां गिन्दि गस्ला आर'नाइ फास्रा बिदि गाननानै गानै जोमै जों ज' ज ओंखारलाङो आरो
औ औ। ओ नोंथांमोननिखै ओ दा ओ मागिनानै ओ गरसे गरनै ओ जायनाव जि मोनो जेनेबा ओ फैसा एबा माइरं एबा दावदै बेफोरबायदि ओ मोननायखौ नोंथांमोननि गामियाव ओ मामाबायदि ओ जेनेबा गाज गाजा गोमजायै ओ बेफोरखौ खाना जानाय जायो नामा नों
औ नंगौ जायो नोंथां ओ जोङो जे मोसानो थांब्ला एबा मागिनो थांब्ला जोङो जा गरसे गरनै मोनो सोरहाबा माइरं हरो सोरहाबा फैसा हरो। बिदिनो अननानै सोरबा एसे एस हरो आरो बेखौ जोङो जयै जोङो बेनि ओ बैसागुनि लास्टाव जोङो बेखौ जयै खाना हिसाबै जानाय जायो आरो
नंग नंग
आरो बैसागुखौथ' दानि जुगाव फांसन हिसाबै एबा गेवलां महर हिसाबै जोङो फालिनाय जायो आरो नाथाय गोदोनि दिनाव बिदि फालियामोन बेयाव जोङो गेवलां महराव गेवलां महराव बेयाव ओ रो मोसानो गोनांब्ला आइजोफोरा जेरै बागुरुम्बा एबा खेराइयाव मोसानो गोनांब्ला बे गोमो दख'ना। गोज्जा ब्लाउस गोज्जा बिदि गाननानै मोसायो आरो आरो गुबुन मेथाइआवबो मो थानो गोसोब्ला जोङो गावनि फसायनाय बायदि गाननाय जोमनाय गाननानै। मोसानो हायो आरो बेयाव बेयाव गासै बो रायजोफोरानो गामिनि गासैबो रायजोफोरानो रंजा खुसि मोसानो फैयो आरो बेयाव नायनो एबा मोसानो आरो बेखालि बेनि ओ गेवलां महरखौ बेखौ जेनेबा फांसनखौ गिबि खेबावनो फालि बानायनोबा जोङो जे उन्दैसा उन्दै गथफोरनो एबा गोदोरफोरनोबो जोङो खेला होनाय जायो आरो गिबि खेबावनो
नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबा बेबायसा फालियो जानो हागौ नों
नं नंगौ नंगौ औ जोंनियावबो ओ बैसागोनि गिबि सानखालि ओ बेफोरबायदिनो जा रायजोनि खंग खं गवा ओ जेनेबा ग गथ'फोरनि आरो गामिनि बोराय बुरैफोरनि ओ रंजानायनि थाखाय बे फोरबोखौ ओ बे। ओ खौ खुंफुंनो लायो आरो फांसनखौ खुंफुंनो लायो आरो बेनिफ्राय बेयाव गोबां खेला दुला जोंनि गामि मियाव होनाय जायो जेरै खारनाय खेला दिरुं बोलायनाय खेला ओ आरो खन थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरबायदि गोबां खेला होनाय जायो। जेरै हांसो हमनाय बोराय बुरैफोरनि थाखाय ओ जोलुर गेलेनाय आरो भलिबल गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां खेलाफोर जोंनियाव होनो होनाय जायो।
औ नंगौ
बिलिनिजा मोनाबिलिनि खुंफुंनायाव बेयाव जोङो ओ सासे मेथाइ रोजाबगिरि एबा देंखोगिरि बेखौ लिंहरनानै ओ बे मोनाबिलि सम खौ रंजानाय जायो आरो गोबां गाजा गोमजायै।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
नोंथां बिदिब्ला। समाबो जानोसै जोङो उनाव सावरायबावनिसै। नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां ओ नोंथांजों रायलायना नोंथांजों रायलायना होननानै बैसागुनि बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। आरो जोबोर गोजोननायबो मोनबाय दे नोंथां होमबा गोजोनबाय नोंथां।